अ हेलौ
हेलौ नोंथां
औ नोंथां
खोनादोंना?
औ
औ नोंथाङा ओरैनो दंना?
ओरैनो दंथ'यो दे नोंथां।
औ नोंथां। नोंथांजों बर'नि जानाय लोंनाय बेनि सायाव आं एसे सावरायनो होनना नोंथांखौ फन खालामनाय जादोंमोन आरो।
औ नोंथां। जागोन दे नोंथां।
बर'नि जानाय लोंनाय होनब्ला थ' जोंना गोबां जामु दं नङा थां बेफोरनि गेजेरावनो बर'फोरनि खायसे जामुनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे बेखेवनानै होनो हागोन नामा?
औ औ।
औ लोगोस औ दे नोंथाङा अब्ला एसे बेखेवनानै होदो माबायदि सङोबा माबायदि जायो बेफोरनि सोमोन्दै।
मानिमोन मानिमोन नोंथां मा थफिख होन्दोंमोनलाय?
जानाय लोंनायनि बागै नों
औ जानाय लोंनायनि बाद बे
औ।
बर'फोरनि जानाय लोंनाय होनोब्ला जोङो ओ अनला हारै सबाय एफोरनो जोंनि बर'नि जोंनि माने ओ गुबै मैगं होनबाबो बांद्राय फुल जानाय नङा नोंथां। दाज ओ अनला खारैनिनो सोमोन्दै जाना इनि सोमोन्दै बुंनो नोसै आं नोंथां। अनला खारै होनोब्ला जोङो अनला खारैखौ गिबियावनो जोङो सोमना दोनग्रोनाय जायो माइरंखौ। बे बेखौ सोमना दोनखो थांनायनि उनाव जोङो एसे दसे सम सोमना दोननाय जायो नों थां लोगोसे बेखौ जोङो सोम-सोमनानै थिखांनानै एसे फोराननानै दोननायबो जायो। आरो बेखौ जोङो उम उवाल एबा दिंखियाव उवाल एबा दिंखियाव जोङो देनानै लानाय जायो। बेनि उनाव जों ओ औ देखांनानै दोनखांनायनि उनाव जोङो माजों संनाय जायो जेरै जोङो ओ बेखौ जोङो ओ बेदर जोंबो संनो हायो। लकेल दाव बेद बेफोर बायदिबो संनो हायो आरो मुला गोरानफोरजोंबो जोङो संनानै जानो हायो। आरो ओ औ बासिगि बासि बिबार ना मा होनो बेजोंबो जोङो संना जानो हायो। बिदिनो जोङो गिबियावनो दैखौ गोदौ गोदौग्रोहोनानै लानाय जायो आरो बेनि सिगां जोङो बेदरफोर जुदि जायोब्ला बेदरफोरखौ एवफ्रामनानै लाग्रोनाय जायो। एवफ्रामनानै जोङो ओ एक्सट्रा हायखांनानै जों एक्सट्रा दोननानै बिदिनो जोङो बेनि उनाव दैखौ दैखौ दैखौ एसे नांगौ जखानि होनानै बेखौ गोदौ होनाय जायो आरो बेयाव जोङो खारैबो होग्रोनोबा होग्रोनो हायो आरो होग्रोआबाबो जायो। बेफोरबायदिनो जोङो बै अन गुन्दैखौ जोङो सारस्रि सारस्रि होनांगौ आरो। बिदिनो ग्ल्ब ग्ल्ब उम ग्लब ग्लब गोदौहोनानै बेयाव जोङो ओ जोङो मा होगोन माजों जानाय जायो बेदरजों जायोब्ला जों बेदरखौ होनो हायो जोङो ओ उम मुला फुथिजों जानो गोसोब्ला मुला फुथिखौ होनो हायो। बेबादिनो जोङो अनला औ अनला खारै होनोब्ला जोङो जोंनो मेइनलि जोंनो अनला खारै होनोबा जों खारैखौ नांगौ जायो। खारैखौ जोङो थालिर बिब बिफांनिफ्राय बानायनाय जायो। थालेरखौ जोङो ओ दानफायनानै एबा जोङो थुख्रा थुख्रा खालामना लानानै बेखौ जोङो फोरानखांनायनि उनाव बिदिनो थालिरनि मादा बेफोरखौबो जोङो जावख'नानै फिसा फिसा खालामनानै जोङो गोब्बा खालामनानै सान्दुुङाव फोरानना गोरान खालामनानै बेखौ जोङो खावनाय सावनानै जोङो हांगार बायदि खालामनाय जायो। आरो दैजों एसे नाग्लिनानै एबा दैजों दैखो फोनस्रो फोनस्रो जोङो नानानै बेखौ जोङो दोननाय जायो नोंथां। बेबादिनो जोङो औ बे अनला खारैखौनो जोंनि बर'नि मोनसे गोबां माने बाख्नायथाव एबा मुंदांखा ओंख्रि होननानै आङो सानो आरो नोंथां। नोंथाङाबो नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां जों बर' हारिनि जामु होनोब्लाथ' गोबां दङ नङा होमबा नोंथां?
औ औ
सबायज जों दाउ बेबो मोनसे बर'निनो जे आंगो जामु होनजायो आरो आरो लोगोसे जे नारजि अमा होमबा नारजि ओंख्रि बेजों लोगोसे सबायजों साम' बेफोरबायदिनो गोबां बर'नि जामु दङ होनजायो आरो नोंथां। आरो लोगोसे बर'आव। गोबां ओंख्रि दं जेरै केरादाफिनि बेफोर थ' मोनसे बर'नि जि आइटेक मोननो हानाय ओंख्रि। जाहैबाय नालाय नोंथां लोगोसे आं बे बेनि गेजेरावनो मोनसे सा साम बेनि बे ओंख्रिखौ माबादियै सङोबा माबायदियै जायो बेनि सोमोन्दै एदसे नोंथांनि सेराव सावरायनो सानदों आरो औ। जों सबाय बांसिन सामखौ जोङो सबायजों जानाय जायोबा गुबुन ओंख्रिजों बो जायो नाथाय जों बांसिन सबायजोंनो जायो होनबाबो होनजायो आरो बे साम'खौ जोङो खायसे खायसेया हाथाइनिफ्राय बा बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोयो। खायसेया आरो हाखराव बा दैमा बायदिसिनाफ्राव नागिरनानै। ब्लाबो बा हमनानै लाबो बेनिफ्राय बे साम'।
औ
जिरनानै बा बेनि दाखोनखौ गारनानै बेखौ उदैयाव सोमनानै दोनो। बेनि उनाव सोमनायनि उनाव बेखौ औ नोंथां सोमनानै बेख उद नेमु लेबुजों जोंबा नारेंजों बेखौ एसे सोमनानै दोननाय, जायो आरो जाहाथे बे साम'आवथ' गिरुनाङो नालाय, दैयाव थाबाय थाग्रा जुनार जिब एमफ नालाय बेनिखायनो
औ
बियो गेरुनांजोबो ना बेनि थाखायनो, लेबुजों बा खारजिजों सोमनानै दोननानै बेखौ खारहोनाय जायो आरो लोगोसे ए बेखौ सोमखांनानै, औवा, खिरखा, खिरखायाव औवानि खिरखायाव जों बेखौ बुखुन'नाय जायो बा, नार सेग्लि थेग्लि बेखौ सुनाय जायो आरो सुनानै बेखौ औ मोजाङै सुनानै लानाय जायो बेनिफ्राय बे बेखौ थावाव बा सारायाव थाव होनानै जों बेखौ बेखौ एवफ्रामनानै लाग्रोयो गिबियावनो।
उम उम लायो नोंथां।
बेफोरबायदिनो एवफ्रामनायावबो जोङो सामब्राम पियास बायदिसिना मस्ला मस्लि होनानैबो लानो हायो। बेखौ जोङो लाखांनायनि उनाव, जों जा ओंख्रिजों सं होनबा सबाय बा दालि बेफोरखौ जोङो गिबियावनो रु- जोङो सबाय दालि बेफोरखौ बेखौजों गिबियावनो एक्सट्रायै जोङो संग्रोनानै लाग्रोनाय जायो आरो खायसेया।
औ जायो नोंथां।
औ बेनिफ्राय बेखौ दै होनानै गोदौहोग्रोना ला लाबाय लानायनि उनाव, बे सबाय ओंख्रि खौ जोङो दैजों गोदौहोना लानानै बे खौ सागंजों सानानै बेखौ गेब्लेहोग्रो जोबना लानायनि उनाव बे साम' बेखौ जोङो आरामसे एवग्रोना लाखांनायनि उनाव बेखौ जोङो बे साम सबायाव होनानै बेखौ संनाय जायो आरो ना
औ जायो नोंथां
लोगोसे नारजि अमा बेखौ बेबो मोनसे बर'नि जामुं बेखौबो जोङो फाथो बे फाथो ओंख्रिखौ जोङो गिबियावनो बा फाथो ओंख्रिया जोंना गोथाङैबो जाजायो आरो फोराननानैबो जाजायो फोराननानै जानायखौ जों नारजि बुंनाय जायो आरो नाथाय गोथाङै जानाय जों बेखौ फाथो बुंनाय जायो आरो जों बे फाथोखौ बेगरनिफ्राय बानायनाय जायो बे बेगर खौ जोङो गिबियावनो हालेवना नानै बेखौ फोनानै बे बिफां जायोब्ला बेखौ जोंङो गोरलैयावबो जा जाजायो नाथाय आरो गिदिर जाब्लाबा औ गोदोर गिदिर जाबा बिलाइखौ जों खानानै बेखौ फोराननानै बो जानो हायो आरो बे जों नारजिबो बुङो बे नारजिखौ बे ना
औ औ
औ
जों जागोनबा जेजों जागोन बेखौ जोङो गिबियावनो अमाजों जागोनबा जों अमाखौ माइ रुनानै लाग्रोनाय जायो बेनि उनाव बेखौ एवफ्रामनानै लानानै बेनि उनाव नारजि नारजिखौ जों होनानै बेखौ आरो लोगोसे एवखं एवबावनाय जायो बेनिफ्राय बेखौ दै होनानै जोङो खौ गोदौब्ला बा गोदौनायनि उनाव दैया रान ब्ला जों बेखौ नो जानाय जायो आरो न थां
जायनोथा बेफोरबायदिनो ओ बे फोर नारजिनि सबाय बे अनला हारि बेफोरनि अनगायैबो जोंङो ओ जानाय ओ जानाय मैग्रं-मैगंजों गोबां ओ खाबथिंनानै जानाय जेरै जों जारि बिलाइ ओ खिफि बेन्दों बायदि खेरा दापिनी बेफोरखोबो जोंङो गोबां माने ओ मा होनो जोंनि जायगायावनो एबा ओनसोलावनो बारिफोराव जों मोन-मोनो जेरै मानिमुनि बेफोरखौ जोंङो गोबां मान माने बे-बेफोरो खाबथिंनानै जानाय जोंनि मैगंफोरा गोबां जोंनि देहानि थाखाय मोजां होननानै मिथिनाय जायो नोंथां बिदिनो बेफोराव जे बो माने मुलि बेफोरबायदि बाहायनाय जाया ओरैनो ओ जिबारि हासार जेरै गोबोर फोर बेफोरबायदिनो बेफोरावनो जासियो बेफोरबायदि मैगंफोरा बेफोरखौ जोंङो खाना जायोब्ला मोजां देहानि थाखाय मोजां जायो आरो नोंथां
औ नोंथां नंगौ बेफोरबायदिनो बर'नावबो बर'फोरनाव गोबां गोबां ओंख्रि बरफ्रा जानो गोथाव मोनोबा बरफ्रा जानो मोजां जेरै खांख्राइ बेफोरबोथ मोनसे बरनिनो औ बेफोरखौबो गोदो गुबुन हारिया जोंनि बे खांख्राइ जानायफोरखौ गोदो मुगैयोमोन आरो नाथाय दा बेसोरबो बे खांख्रायखौ जानो लाबाय आरो मानोना खांख्राइाया मोनसे ओम मुलि हिसाबै बिगियानजों बा माबाजों माबा जानायनिफ्राय गनाय जानायनिफ्राय बेखौ बिसोरबो गुबुन हारिया जोंखौ आगोलाव मुगैयोमोनब्लाबो नाथाय दा बेसोर बिसोर गावसोरबो जानो हमबाय
औ नोंथां नोंथांनि बुंनाया नंगौ।
औ नोंथां दे बिदि बिदिब्ला नोंथां जोंना सावरायनायनि समावबो जाबाय बेखिनियावनो दोनथ'सै गोजोननाय थाबाय नों थांसिमबो।